हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों बोथोरनि सोमोन्दै
औ
ओरैनो नोंथाङा बबे बोथोरखौ
अ नोंथां जेनेबा जोङो आयदाखौ बोथोरनि सायाव लानोसै
औ बोथोरनि सायाव लानोसै औ
दे नोंथाङा बुंलांदो एसे
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बबे बोथोरखौ मोजांसिन मोनो
औ बोथोरखौथ' आङो जेनेबा नोंथांनि होननाय बायदिबा गोजां बोथोर गोलोम बोथोर नङा होमबा
औ औ औ
आङोथ माने बांसिन गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला मानो होनब्ला गोजां बोथोराव ओ इदिनो जेनेबा थान्दा जायो नालाय आरो जोंना अखा हानानै जेनेबा जायगाफोराबो गिसि आराम जायो
औ
औ बेफोरनि थाखायनो बोथोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथां
ओरैनो दैज्लां बोथोराव नोंथां मोना माइ गायनायनि माबा मोनसे बेब'स्था खालामो नामा
औ औ खालामो नोंथां ओ जोंना जेनेबा माइ गायनाय होनबाथ' जोंना ओ गिबियावनो हाखौ हालेवगोरनानै लानाय जायो हाखौ हालेवनानै जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय जोङो खोथियाखौहाय ओ माइलि सोमनानै बेखौहाय ओ न'आव लाबोनानै जेनेबा दैनिफ्राय सोमना लाबोनानै साननैसो दोननानै सोमना लाबोनानै ओ बेखौ एरननाय जायो आरो थालिर थालिरलाय बनानैहाय बेवहाय ओ साननैसो खोबना दोननांगौ आरो बेयावबो फेनानै जेनेबा ओमफफ्राय बेयो जेब्ला गाजा खिलिगोन अब्ला बेखौ जोङो हालौवना लानाय हायावहाय ओ फोनानै लानाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो बेबायदि जुदि जोङो खोथायायाहाय जेब्ला देरो अब्ला जोङो बे खोथियाखौ फुनानै ओ गायनो थाखाय हालौनानै लानाय टेक्टरजों एबा मोसौजों हालौनानै लानाय हायाव ओ बे मायखौ गायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो गोदोनि समावथ' जों ङो ओ ज' ज' सावरि बादालि जानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने ओ रावहाबो एसेबां सम गैलायला नङा होमबा नोंथां। बिदिनो बिदिनो बयबो जेनेबा दानिया हाजिरा ल हाजिरा खामला जेनेबा बेफोरदि लानानै गायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ औ माने मानसिफोरा समजों लोगोसे खारफानाय जाबाय आरो ना
औ औ नोंगौमोनथ'।
आगोलनि समावथ' जोङो माने मोसौजोंसो हालेौवनाय जायोमोन नाथाय दा जेरै जि गोदान मुगानि टेक्न'ल'जिसफोर जेरै जोङो ट्रेक्टर फोरजों लोगोसे पावार टिलार बेफोरजों जोङो हालौसे नङा हबा दा ज आगोलनि समाव मानिे हमना लादो सय बिगाखौ जोङो अन्द्र' दिन नांग जोङो बेखौ खारायनायाव नङा होमबा फिनसि हालेवनायावनो नाथाय जोङो दा बे सय दानि नखि टेक्नलजिस जेरै थर बा पावार टिलार बेफोरजों जोङो हालौव अब्ला सानसेनि गेजेराव फोजोबनो हायो। अब्ला बेसेबां एडभान्स नङा होमबा ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
उम दा बे हिसाबै जे जोङो समजों लोगोसे खारफानांगौ जायो नालाय जोङो उफाय गैया जोङो जे साइनटिफिक मुगायाव जोङो बेफोरखौबो बेफोरजोंबो सोलिफानांगौ जायो नङा मा नोंथां
औ
ओरैनो नोंथां ओ मानि जोङो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर होनना बुंब्ला दैज्लां बोथोराव माने अ खाखौ बांसिन हानाय मोनो जोङो। खारु ना बेवहाय माबाफोर कारोन थागोन नामा नोंथां?
कारनाथ' ओ बिदिनो जेनेबा
उम
खारनाथ' माने मा होनो ओ जेनेबा माइ ओ खारनखौथ' आङो इसेबां बुंनो थांला माने जेनेबा जोंनो माइ गायनो थाखाय दै नांगौ जायो नालाय ओ माने अखाफोर हायोबा मोजां जायो आरो।
औ औ माने जोङो स्कुलाव फरायबोनाय समाव मोनदों जेनेबा जोमैया माबोरै सो सोमजियो जोमै निफ्राय अखा हायो जों बेखौ मोनबोदों नङा होमबा ना नोंथां? ओ जोंनि जों जेब्ला एल पि स्कुलाव फरायबोदोंमोन अब्ला औ एम इ स्कुलाव बा हाइ स्कुलाव फरायबोदोंमोन जोङो। अखानि सोमोन्दै जोङो फरायबोदों नङा होमबा ना नों थां? दा बे हिसाबै आंनि गोसोआव मो दाबो एसे जाखांफैयो आरो जे अखाया माबोरै सोमजियो जों बे फराखौ फराय दोंमोन ना नोंथां?
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो होदो होनबा?
बे बुस्थुआ ओरैबायदि नोंथां थारमाने ओ फोरोंगिरिफोरा जोंखौ फोरोंनाय बायदिब्ला जे ओ दैयालायनो बिदुं मोनोब्ला माने खफ' जायो जाहैदोंना नोंथां? दा बै खफ'फोरा माने बारजों गोरोबफायो जाहैदों ओमफ्राय माने बाराबो रेजें बार आरो गिलिर बार दङ जाहैदों ना नोंथां आरो ओरैबायदि ब दङ जेनेबा लैथोनि बार आरो हानिबार ना दा बै लैथोनि बार फोर मान क्लि ज जाहैदों नोंथां ओमफ्राय नैबे हागुंनि जेनाखि बार बे हागुंनि बारा मान रेजें जायो बे रेजें बारानो मा जायोनो माने गोजौ दावखोलांनो जायो दैखौ फ ख लानानै दानथां ओमफ्राय बे बुस्थु गुसुआनो गोजौआवथ' नों जेसेबां थाङो एसेबां गुसु नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बै मोनसे थि जायगायाव सहैयोब्ला बै दैखौ हरा माने दै थरथिंफोरा माने गथा गथा जायो जाहैदों गुसु जानानै दा बै दै थरथिंफोरानो मा जानोसै माने जोङो बेखौनो उखुन्दै बायदि नुहोसै आरो दा बै दैथ बिथिंफोरानो माने माने गथा गथा गिदिर गिलिर गिलिर जायोब्ला मोनसे समाव जे जोंनि बुहुमनि बोगथाबा गोहो बे बुथुमा गोहोनि दारै बियो माने बोगथाब जानानै अखा महरै गोलैयो दा बेखौ जोङो माने गोदो स्कुलावफ मास्टारफोर बा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय फरायनो मोनो दोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
बेबायदिनो अखा जायो होननानै बुंदों आरो दा
औ अब्ला नोंथाङा
औ
आङो माने एसे फोरमायनो सानदों मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरनि सायाव।
औ औ औ दे फोरमायलाय नोंथां।
जोंना दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरावथ' गोबां मैगं- थाइगं गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौनोथ' औ।
औ औ। ओं मैगं- थाइगंफोरा जोंना आ दैज्लां बोथोरावथ' गोबां दङ जेरै ओ जिंखा बहल, थाइबें इदिनो आरो खुमब्रा जोगोनार ओ लाव इफोरदि गोबां मैगं दङ। ओ आरो आरो गोलोम बोथोरावबो जोंना गोबां फिथाइ मा फिथाइ सरि मैगं- थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो। जेरै जेरै फोथाराव जोंना ओ आलुफोरबो गायनाय नुनो मोनो। आलु आरो इदिनो मेसें बोथोरनिया आरो
कपि ना कबि ओरै लाइ ह म नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। बेफोरबायदि जोङो आरो गोबां मैगं -थाइगंफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफाय बिदिनो आरो गोबां फिथाइ- सामथायबो मोननाय जायो जों दैज्लां बोथोर गोलोम बोथोराव। इदिनो गोलोम दैज्लां बोथोराव जेनेबा इदिनो थाइजौ, खान्थाल, आनारस ओमफफ्राय आरो जाम फिथाइ इदिनो गोबां फिथाइ -सामथाय मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो गोलोम बोथोराव बिदिनो जोङो गोबां -गोबां फिथाइ -सामथाइ मोननाय जायो जेरै जेरै
थाइ -थाइजौ
औ औ।
थाइजौ खानथाल नङा होनबा नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा मैगं थाइगंनि बेलायावनो आं सजाबफानो नागिरदों। आ। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जोङो थास' बिबारखौ मा रोखोमै सङो
अ थास' बिफांखौ ना औ थास' बिफांखौथ' जोङो जेनेबा थास'नि थास'नि बिफांखौहाय जोङो बे बिथ'रनायखौ हानानै
औ औ
थुरनायखौ हानानै जोङो जेनेबा बेखौ एसे बिगुरखौ जिरना लानानैहाय बेखौहाय जेनेबा जोङो बेदर फोरजोंबो जानो हायो आरो
औ
जानो हायो नाथाय बेयावहाय एसे मैथा एबा गोखै बुस्थु नारें टमेट' बेफोरदि होफानांगौ जायो आरो बिदिनो थास' बिथोरखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सायना लानानै सुनानै बेखौहाय थाव होनानै बिदिनो सामब्राम थामब्राम होनानैहाय आ ए जायो आरो बिदिनो बानलु सानलु सामब्रामु गुफुर बिदिनो गोथाव जेनेबा देना होयो गोथाव जानायनि थाखाय बेदिनो बेदरफोरजों संनोबाथाय बेदरखौ एवगोरोनना लानानै जेनेबा बे ओंख्रियाव जेब्ला मोन जेनेबा गेब्लेनानै सागं सारना लाखांगोन ना बेखौहाय बेदरखौ होसननाय जायो आरो
औ औ
बेबायदिनो दसे गोबाव खोबहाबना दोननानै जेनेबा मोननोसै जायोब्ला मस्ला होनानै जोङो बिदिनो खांनाय जायो आरो नोंथां
अ अ
द' ओमफफ्राय जोङो थास'नि बेदरखौबो जानाय जायो बे जेखौ बुङो जोङो थारुनबो होननानै बुंनाय जायो आरो खायसे खायसे थास'बो होनो बेबायदिनो जोङो थारुनखौबो बिदिनो बेदरफोरजों जाबा बहुद गोथाव जायो आरो दाउफोरजों ेल दाावफोरजों जाबाथाय जोबोद गोथाव जानायखौ नुनो मोनो औ
दाबायथियाव थारुनखौ बा थारुन खौ मोनजायोना मोनजाया नोंथां
मा नोंथां
नैबे समाव नैबे बोथोराव दा थारुन एबा थास' बा थारुनखौ मोनजायोना मोनजाया
दा बायदियावथ' जोङो बारा बिदि थारुनखौ मोनजानायखौ नुनो मोनला मानो होनबा दा जोंना थास'आ दा गायनानै जेनेबा दा बिबार बारफुनायसो जाबाय आरोोना दा नोंथां बिदिनो सोरबा सोरबा जानायखौबो नुनो मोनो मानो होनब्ला बे जोलैनो दोननाय थास'आ बेखौहाय दोननानै माने खायबा खायबा जानायखौबो नुयोमोन आरो एसे औ औ अब्लाबो दााबायदियाव बांद्राय जानाय नुनाय नुला आरो
थास' बिबारफोरखौलाय थास' बिबारफोरखौबो जाजायोना नोंथां
औ जाजायो नोंथां। थास' बिबारखौबो जोङो बिदिनो ओ गिबियाव खानानैहाय ओ थास'निफ्राय खानानै लाबोनानै बिदिनो सायनानै सायनानै बेदरफोरजों एवनानै जानाय जायो आरो।
बिदिब्ला नोंथां ओ समाबो जाबाय होनबा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दोन्थ' जागोन दे नोंथां
औ दे
दे ओं